औ। खोनदोंना।
अ खोनादों।
देलाय बुंलाय।
औ। जेङा टपिकखौ मा टपिक लानो।
अ। बर'नि गाननाय जोमनायखौ लाजागोन नामा।
औ लाजायो।
उम।
बर'नि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ बर' हारिया गाननाय जोमनायजोंनो सिनाय जायो। बर' हारि एबा मोनसे हारिया गाननाय जोमनायजोंनो सिनायो। बे माहारि बेखौ जोङो बिसोरनि गाननाय जोमनायजोंनो सिनायनो हायो। जेरैबायदि बर'फ्रा जुदि दख'ना गानोब्लाथाय बेखौ गासैबो हारियानो सिनायखायो। बेयो बर' हारि ओमफ्राय जेरैबायदि ओ हारसाफोरा बा एसामिसफोरा जुदि मेखला सादर गानोब्लाथाय बिसोरनि गाननाय जोमनायावनो जोङो बिसोरखौ सिनायो बिसोर एसामिस होननानै। उम। बेबायदिनो उम ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया बर'फोरा गोदो गोदाय नो गावनो आखाइजों दानानै गानोमोन आबै आबौमोना। ओ बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय ओ मिथिंगानिफ्राय इन्सपायार जानानै बेफोरखौ बानायदोंमोन। जेरैबायदि ओ गाबनि बेलायाव होनोब्ला मिथिंगानिफ्रायनो लानानै बायदि बिलाइ ओ मिक्स खालामनानै गोजा, गोथां, गोमो बेफोर गाबखौ गावनो बानायोमोन। बानायनानै खुन्दुंआव ओ कालार गाब होनानै उम उम। गाब होनानै ओ गावनो ओ जाबायदि नांगौ जाबायदि गोसो गावसोरनो सेलेक्ट खालामनानै ओ उम दानानै गानोमोन आरो।
उम।
ओ ओमफ्राय दा नोङो उम बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ सिनायथि होनो हागोन नामा?
अ उम। बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' जों उम ओ आइजोफोरनि बेलायाव ओ जेनेबा उम दख'ना, आरो ओ जोमग्राया फास्रा एमबिस बेखौनो बुंनो हायो। दख'ना आरो फास्रा। आरो ओ हौवाफोरनि बेलायाव उम गामसा आरो आर'नाइ बिसोरखौ बुंनो हायो आरोना।
उम।
उम ओ मा होनो ओ दख'नायाव ओ होनाय एबा एरनाय आगरफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा खोन्थानो हागोन नामा?
औ। हायो‌ हायो आंबो गासैखौबो मोन्थिजोबा।
उम। जि अ जि मोन्थियो बि खौनो
औ जेरैबादि फारौ मेगन ओमफ्राय हाजो आगर ओमफ्राय
दाउसा मोख्रेबबो दं नामा? दाउसा मोख्रेब ओ थाइगिर बिबार‌।
थाइगिर बिबार औ।
उम।
बेबायदिनो बेफोर बेफोर बेफोर आगरफोरखौबो गोदो गोदायनि बर'फोरा बा आबै आबौमोना ओ बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो इन्सपायार जानानै बानायनायमोन। जेरैबायदि हाजो आगर, हाजो आगरखौ ओ बर'फोरा बे मिथिंगानि हाजोखौनो नुनानै समायना हाजोखौ नुनानै माने बिनि महरखौनो एरखांदोंमोन। बेनिखायनो बिखौ हाजो आगर होननानै बुंङो।
उम।
औ।
फिथाइ-सामथाइनि बेलायावबो अ फिथाइ-सामथाइनि बेलायावबो अ ब-बैग्रि-बैग्रि फिथाइ ओ बैग्रि बेगर बैग्रि आगर, बैग्रि आगरबो दं नामा? खोना-खोनादों माथो। बैग्रि आगर, हाजो आगर बेफोर हाजोनि महरखौ एरखांनानै आगर एरोमोन आरोना। थाइगिर बिबार थाइगिरनि माबाखौ ओ थाइगिर बिबार-बिबारखौ माने आगर एरना होयोमोन आरोना जि फोराव
बेफोरनोसै।
ओमफाय नोङो उम बेफोर दानाय-लुनायनि, आइजें-आयलाफोरखौ मोननैसो बुंनो हागोन नामा?
अ ओ माखु ओ आं बारा मिथिजोबा सालखुन्था-सालखुन्था थार साल ना मा होनो थानसाल थानसाल ओमफ्राय मा मा दङ? मोजां मोनथिजोबा देलाय नोंथाङा बुंलाय। आं मोजां मोनथिजोबा माने आं।
अ बेफोर गनसाबो दङ नामा?
अ गनसि ग जों थिं गनसि होननानै बेखौ
जायगा लाना जायगा बेखौ गनसा गनसिबो बुङो नामा? होमबालाय आरो बे सोरखि उम। ओमफ्राय बे दाथ' साल खुनथाखौ बुंबाय औ। ओमफ्राय ओ सोरखि बिफ्राययो मा उ उमफ्रायो रासो औ बेफोरखौनो आंबो बारा मिथि बाङा। ओमफ्राय आरो मोननैसो दंबो नामाथाय
अ
बारा मोनथि बाङा आंबो। फ्राय नोंथाङा जि दानो रोंगौ ना रो
आङो जि दानो रोङा आं जि दानो रोङा
औ दानाय बुङोब्लाथ' गोदो गोदाय सो रोंसोयोमोन। ओ बिसोरो ओ गावनो गाव जिबायदि गोसोनि नांगौ बिसोरो गावनो दानानै लायोमोन।
औ
बेबायदिने ओ खुनदुंनि बेलायावबो बिसोरो खुनदुंखौ गावनो आखाइजोंनो बानायो इनदि इनदिनिफ्राय बानायोमोन। फ्राय ओ इनदिया एमफौ लाथानिफ्राय जायो नामाथाय
औ एम्फौ लाथानिफ्राय बानायो इनदिखौ इनदि जिखौ। इन्दि खुन्दुंखौ इन्दि खुन्दुंनिफ्राय इन्दि जिब बानायनाय जायो।
औ औ बिसोरो गावनो ओ इन्दि बे एम्फौ लाथानिफ्राय उम जिरनानै बे खुन्दामखौ जिरनानै बानायनाय जायोमोन
थोबनिफ्राय
अ फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ बानायनाय जायो‌नो नाथाय आथिखालावथ' बेफोर एम्फौ फिसिनायफोरखौ नुबांनोबो मोनलिया। ओ ओमफाय खस्थ'बो जायो नालाय
ओ
दा इन्दि बिफांखौबो बारा मोननो थांलिया। अ बे एम्फौ लाथा जाग्रा औ बेनिखायनो आरो ओम दानाय लुनायनि बेलायावबो ओम बारा रोंबांलियाबो। गोदो गोदाय सो न'खर न' ख'र बयबो रोङोमोन ओमफाय जायनो दानो लुनो रोङा बिसोरो हाबा जानोबो गोब्राबमोन होननानै आं खोनानो मोनदों बा बिजाब फोराव आं आइजोफ्रा थि थिग बेबायदिनो हौवाफो नि बेलायावबो हौवाफोरा हालेवनो रोङाब्लाथाय बा जिखुनु जेखाइ खबाय हेबनो रोङाब्लाथाय ओ हाबा जानो गोब्राब जायोमोन। बिजाबखौबो मोनदों आरो खोनानायबो मोनदों आरो। ओम नाथाय आथिखालाव दा बे
मडार्न जाबायना आथिखालाव जुगा ओं।
बाजारनिफाय सो
गासिबो बायना मोनजोबसै ओ दख'नाफोरखौबो गामसाफोर खौबो बाजारनिफ्रायनो मोनजोबसै। बेनिखायनो दा आथिखालाव बारा ओ जि दाबांनाय नुनो मोनला। ख म नुसै आरोना। मो-मोनबाबो जेनेबा नुबाबो
बेबादिनो ओम दानाय लुनायखौ एसे एसे गोमालांनायखौ नुनो मोनसै। औ।
उम।
ओमफ्राय
जाबाय नामा?
औ समाबो जाबाय।
औ दे औ दे दे दोनथ'नोसै औ दे औ दे गोजोननाय थाबाय औ दे।